हेल
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ आङो नोंनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मानि दा मेन टपिकाव थांसै नङा होमबा आं। माने जोंनि बर' हारिनि बैसागुनि बागै सावरायनो एसे हरदों।
ओं ओं
जादा दाम बे फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोदो नामा।
जों हाथ बैसागु बोथ थोराथ जोबनानैनो थांबाय एसे जोंना मोजाङैनो मोजां जोबनानै थांबाय। बैसागु गु होनोब्ला जोंथ मोनथिखायो बयबो बर' हिसाबै। बैसागु बोथोरा जोंनि मोनसे रंजालि फोरबो। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना आजौ आजैमोननि जुगनिफ्रायनो रंजाबोनाय खाम सि फुं सेरजा जथा लानानै। रंजा बाजा गासिबो रंजायो बैसागुनि आगु जेठ दाननि जोब थि खालाराव जोंहा मोसौ बैसागु होननानै फालिनाय जायो जेराव जोङो मोसौखौ फुङावनो मा होनो लाव फान्थाव लाव फान्थाव हालदै दिग्लि लिथि बेफोरबायदि माला सुनानै मोसौनि गोदोनायाव गानहोनाय जायो लोगोस सेनो मोसौनियाव आरो फोथा फोथाबो होनानै बेखौ मा होनो दैमा एबा दैसाफोराव बा फुख्रियाव थुैखैनो लां नाय जायो आरो ना मोसौ बैसागु होननानै फालियो एनिफ्राय थुखैखांनानै जोंना हागारना होयो मोसौखौ एंगारना होनानै मोनाबिलियाव जो जेब्ला गलियाव फैयो अब्ला जोंना मा खालामो जिथु मोसौनि दोनदाल दिरुं बेखौ मा खालामो गोजामखौ गारनानै गोदानजों खानानै दोननाय जायो आरोना । ओमफाय सेथि बैसाग दाननि से खालार खौ जोंहा मा होनो मानसि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो । जेराव जोङो फुङावनो सिखार नानै दुगैस्रां लोबस्रां गावनि गेदेर गेदेर जानाय बिमा बिफा आबौ आबैमोनखौ जोङो खुलुमनानै मा होनो सिबियो आरोना लोगोसेनो नखरावबो माखासे गामि ओनसोलाव मा होनो नखरावबो बैसागनि बोसोर गोदान हिसाबै फालिनाय जायो नालाय बोसोर गोदाननि मुङाव फुजा होनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो नैथि साननिफ्राय जोङो गामि गामि न' खर न खर सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो ज' जानानै मोसायो रंजायो बा जे नो मागियो बेफोरबायदि हाबाफारिया जोंना सोलियो आरो जोंनि ओनसोलावहाय इनिफ्राय बिदिनो बैसागो रंजानाया जोबखांबाथाय जोंना मा जायो गामियाव मोनसे बैसागु बिदाय फोरबो खुंनाय जायो। जेराव जोङो बैसागु बिदाय फोरबोआव मा खालामनाय जायो जोंना प्रग्राम हिसाबै बिदिनो माननि आलासि बिदिनो आलासि गुबुननि बेखेवगिरि आलासि बिदि लाबोनाय जायो जाहाथे बेखौ माबायदि लाबो जोंनि गामियाव अबेबा सिकुलनि फोरोंगिरि बा माबा मोनसे बारगफोरोंगिरि बेफोरबायदिखौ लाबो आरो जाहाथे जोंनि गामियाव गामि जौगानायनि बागै बि थांमोना फंनैसो बेसेन गोसा बिबुंथि लांनो हायो फरायनायनि सोमोन्दै बिबुंथि होलांनो हायो बेनि थाखायनो मा खालामो जोंनाव एसे मान गोनां जेनेबा गोरों गोराफोरखौ लिंनानै लाबोनाय जायो आरो। ओमफ्राय बेयाव हाबाफारियाव मा थाबावो जोंना बैसागु फोरबोआ खुङो जिहेथु बैसागु बिदाय फोरबो खुंनायनि आगोलावनो जों मा खालामो गामिनि ग थ गथ उन्दै उन्दैफोरखौ जों मा खालामो खेला दुला होनाय जायो जेराव जोङो। खेला हिसाबै बुङोबाथाय गुबैयै। खारनाय बारनाय। बे। थाबाय इनिफ्राय मा होनो थुनलाइयारि आयदायाव खन्थाइ आवरायनाय हरखाब बुंनाय बाथ्रा दानथेलायनाय बेफोरबायदि आयदाखौ लानाय जायो आरो बेफोर आयदानिनो जोंना मा जायो ओम जिहेथु प्राइज बे खो जोङो बैसागु फोरबो फालिन-फालिनायाव बिदाय फालिनायाव मा होनो राननानै होनाय जायो आरो गासैनोबो। लोगोसेनो गामियाव जोंनाव मोनसे हाबाफारिबो लानाय जायो। बे जाहैबाय जिहेथु जोंना बोसोरफ्रोमबो गामियाव। मोनफ्रोमबो गामियावनो जिहेथु मेट्रिक होयो ओतस एस लिरो बेफोरबायदि। लिरनायाव मा जायो जोंना। गामियाव मोनसे आयेन दंखायो। जाय बा फरायसाफोरा फंबाय बिनानाव मोनहा मा खालामो सेथिया। सेथि थाखोआव उथ्रिस्रार जानो हायो। ओतस एल सि। खौ एबा इचस खौ बिसोरना मा जायो जोंना मान बिलाइ गथायनाय जायो। बेखौबो जोंहा जेखि हांख्रायनानै लाबोनाय आलासि बिथांमोननिफ्रायनो आखाइनिफ्रायनो होनाय जायो आरो। बेबायदि जोंना बैसागु बेखौ सिदाय होनाय जायो ओमफ्राय नोंथांमोननाव माबायदि फालिनाय जायोबा नोंथाङा एसे फोरमायनाबानो जाबाय
औ जोंनावबो नोंथां बुं बुंनाय बायदियानो जेनेबा दा जेरै बुंलांबाय मोसौ बैसागु मानसि बहथाय नङा बा थि बिदिनो जोंनावबो माने मोसौ बैसागुआवहाय मोसौखौ थुखैयो नोंथांमोना जेरै लाव फान्थाव दैग्लि बिलाइ बेफोरजों थुखैयो। आगार हरो दैमायाव दुरुं गोदान होयो। बिदिनो माने सेम नोंसोरनि जेनेबा। एखे आरो नै थारिखाव माने से थारिखाव माने उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय गेदेरा उन्दैनो बोर सारस्रिनाय बि दिनो जोंनावबो नोंथांमोननिजोंनो ए आरो नै खथ मोनथिखायो नै थारिगाव जेनेबा बैसागु मानसि बैसागु जायो नङा होनबा? गथ' गथाय आलदा, बोराय बुरैया आलदा, सेंग्रा सिख्लाया आलदा बिदि मो सायो जोंनावबो आरो लोगोसे से बैसागु लास जोंनिया माने बैसागु लास्त जेब्ला जोबथा खुंगोनना अब्ला माने अब्लासो जोंना माने इदि खारनाय बारनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौ होनाय जायो आरो मोसानाय मु बेजों लोगोसे माने जोंना गोबां माने गोजान गोजाननिफ्राय हांख्रायनानै लाबोजानाय माने खनगिरि बिथांमोन थायो मोसाखावरि बिथांमोन थायो आरो बिदि दिनो गेवलां मेलबो सामलायलांनो थाखाय बिदि जेनेबा मोजां मोजां बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोंनाबो माने खाथिनिनो माने हाइ स्कुलनि माने फोरोंगिरिफोरखौ लाबोनाय जायो आरो लोगोसे गोजान गोजाननि आबसु आफादगिरिफोरखौ माने लाबोनाय जायो जाहाथे गथ' फोरखौ माने मोजां बिथोन होनो हानाय बायदि माने जोंनियावबो लाबोनानै इदिनो खुंनानै माने बुजायना होलाङो आरो
हाबाफारि बेफोरो बिदिनो नोंथांमोननावनो फ्राय गामिनि जिहेतु रंजानाय बाजानायावथ बयबो बाहागो लाखायो नालाय रंजानाय बाजानायाव ओरैनो मा माबायदि दामजुफोरखौ दामनानै रंजानाय बाजानायफोरखौ मा होनो हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो?
जोंनियाव बुंनो थाङोबा माने आथिखालावथ' माने खाम सिफुंजोंनो ओंखारफिननाय जाबाय गोदो एसे गेजेर खन्दआव माने इदिनो बे बक्सफोरजों ओं खारोमोन बा डि जे फोरजों ओंखारोमोन बाथ दा माने खाम, सिफुं, सर्जा, जेथा एफोरजों माने ओं खारनायखौ जों नुनो मोनफिनाय जादों आरो। नोंथांमोननिखैबो बिदिनो नामा?
औ औ जोंनावबो दा बिदिनो जादों जोंनाव दि जे बक्स बा बक्स बेफोरखौ दानिया मा होनो गामियावहाय बेफोरबायदि लानानै मोसानायखौ माने बन्द खालामनाय जादों आरो मानो होनबा जोंना बेफोरबायदि मोस सानानै मा होनो हारिमु लाइनाव एसे गोलैसोनाय बायदि जालांदों नालाय आरो नुनायाव थारिफोरा एसे गाज्रि बो नुयो बेनिखायनो मा खालामदों जोंनाव इफोरखौ बन्द खालामनानै दानिया गावनि दोरोङारि दामजु जिहेथु दंखायो नालाय जोंना बरफोरनि बेजोंनो जों मा खालामो खाम सिफुं सेरजा जथा लानानैनो माने मागिनाय हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसारो खालामो आरो बेफोर बायदिनो
मानो होनबा बरनि मोनसे दामजु दंखायो नङा होमबा जों माने बेफोरखौ बाहायबासो जोंनि हारिमुवा बा सिनायथिया बे थालांगोन नोंनि बरनि बैसागु बाव दामग्रा खम सिफु फुं इफोरखौसो जों बाहायनांगौ नङा होमबा मोजां खोनायो आरो जोबोद समायना मोनो नङा होनोमबा जोंनि दामनाय देनाय आंगजुफोरनि मिलौनो देंखो जोबोद मोजां
औ आरो जोङो दा नै बैसागु बो बोथोराव जों गेदेरफोरा बेफोरखौ बाहायना दिन्थियोब्लासो मा जायो जोंनि उन्दैफोराबो रोंलाङो दामनो देनो रोंलाङो मालाय गेदेरखौ दामनाय नुयोबासो माने इसोरबो गोसो जायो नालाय। अब्लासो जोंना मा जायो हारिमुनि जिहेथु हारिमुवाबो मा होनो गोलैसोनानै थालांनायनिफ्राय रैखा मोनो आरो दा बेखौ नोजोर होनानैनो जोङो मा खालामो गेदेरफोरानो जोङो उन्दैफोर खौबो लाफानानै रंजाफानाय जायो जाहाथे बिथांमोनहाबो जोंखौ नुनानै एसे सोलोंनो हायो बेखौ नोजोर बोनानैनो मा होनो जोङो गथफोरखौबो उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौबो लाफानानै दामनाय देनायाव एसे आखा फाखा खालाम खालामनो थाखाय मा होनो नाजागासिनो दं आरो गामियाव
औ नंगौ मोजां बाथ्रा मानो होनबा जोंनो देखायलांनांगोन नङा होमबा जों देखायलांबासो जोंनि इउन फंबाय बिनानाव बा जोंनि इयुन जोलैया माने मोजां जालांगोन नङा दा ।
औ औ नंगौ ।
जुदि गुदियाजुदि गाज्रिखौ देखा थायोब्ला बिजौआ मालाय बोरै जानो नङा होनबा । बिदिनो माने जों सिगां मोजांखौ जों सायखनानै बासिनानै जों दोनलांग्रोनांगोन अब्लासो जोंनि फंबाय बिनानाव उन्दै उन्दैया बेफोरखौ माने सोलोंनो माने खाबु मोनगोन बा सोलोंनो गोसो जागोन आरोना ।
औ औ
जाय मोजां बेखौ औ जोंबो माने मोजांखौसो लुबैयो नङा होनब्ला जों मोजांखौ लुबैबासो मोजां खालामलांनो हाबासो बिसोरबो माने मोजाङाव थासारियाव थाहैनो हागोन नङा होमब्ला । जों गाज्रिखौ देखायलांनो गाज्रि खालामना गालांबा गासैबो गामियानो बा बारहावायानो गुबुंले जानायनि लामायाव थांगोन नङा होनबा ।
औ नंगौ नंगौ जों गेदेर हिसाबै अरायबो जोङो मोजांखौ दिन्थिलांनो नाजायोब्ला मोजां दिन्थि-दिन्थि लांनो नाजायोबाथ दिन्थिलांनो नांगौ जाहाथे जोंना इयुन इयुन जोलैयाबो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनहाबो मोजां जालाङो जाहाथे गावनि नखरजों लोगोसे गावनि गामि लोगोसे गावनि हारिनिबो मोजां खामानि मावलांनो हायो बेनि थाखायनो जोङो जिहेथु गेदेर गेदेरफोरा मा होनो जोंनि इयुन जोलै फंबाय बिनानावमोन खो जेब्लायबो थुलुंगा होनायजों लोगोसे बेफोरबायदि हा हाबाफारियाव लाफायोब्लाथाय माने बिसोरनाबो गोसो गुदुं जायो आरो ।
औ नोंगौ थारैनो सैथो मानो होनबा गेदेर फ्रा मोसाब्लासो ओन्दैफ्राबो मोसानो लुबैयो नङा होमबा बैसागुयाव । जेरै जोङो फ्राव गेदेर गेदेरखौ मोसानाय सोलोंनाय नुनानैसो बा ओन्दैफ्रा माने गोसो गुदुं जायो नङा होमब्ला अब्लासो इसोरबो मोसादो जोंबो मोस थागोन बेबायदि मोनसे बाथ्रा फैयो। जोंनो जुदि मैल' जुदि बिसोरनो खोन्थालाङाब्ला बिसोरबोथ' जोंनि बर' हारियाव मा सिनायथि दोङो बा जोंनि बर' हारिनियाव दामनाय देनाय आइजो आइलांफ्रा मा बिसोर माने सिनायनो रोंनाय जाहैनाय नङा आरो दि जों दानिफ्राय जुदि जों बैसागु बा बर' हारिनि दामनाय देनायफोरखौ जों जुदि लाखिलाङाब्ला बिसोर माने इयुनाव माने सिनायहैनायखौ माने जों गोब्राब नुहुरो आरो।
ओं।
बेनिखाय माने गासैबो बर' हारिनि दामनाय देनाय बा मोसानाय मुसुरनाय गान्नाय जोमनाय जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय जि सोलिनाय बेखौ माने जों दिन्थिलांनांगौ दिन्थिलांनायजों लोगोसे माने जों फोथांना लाखिनो नाजानांगौ आरो। नोंथाङा मा सानो?
सैथो बाथ्रा नोंथाङा सै थो बाथ्राखौनो बुंदों। दा समाबो जाबाय नोंथां होनबा एसेयावनो लाखिथनसै खोमा?
औ जागोन दे। गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिम। औ।